अ खोनादों नोंथां
औ दायो मा जों मानै मा बिथिङाव सावरायनो बिदिबा
बरफोरनि आबाद गायनायनि सायाव मावनायनि सायाव रायज्लायनोसै। मा मा आबाद मावो मा बोथोराव मा
जायो नंगौ दे जायो बिदिबा नोंथाङा जागायजेन दे बिदिबालाय।
अ मा जागायनोसै आरो जोंनि दाथ नोंथां जोंनि बरफ्राथ गोदोनिफ्राय माइ आबादजोंनो सोनारबोनाय आरो गिबानो गुबैयानो जोंनि आबादानो जाबाय जोंनि माइ आबाद बेनोसो बाकि फि जा फेनला मैगं थाइगं गायनाय फायो अ जोंनियाथ गोदो गोदायनि ओमफ्राय माइ आबाद मावबोदों जोंनि बरफोरा दाबो माव मावबोगासिनो दङ आथिखालसिम अ लो लोगोसे मेगं थाइगं जा माइ आबाद जों बोथोरजों लोब्बा लाखिनानैसो मावनाय जायो बोथोर लायो बोथोर। गासैबो बोथोराव मावा ब्रा आं जोंनि बर माइ आबादखौबो दैज्लां बोथोरावल'सो मावो आमफाय ओ बाखि गोजां बोथोराव ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'फोरा माइ आबादखौ दा जुन जुननिफ्रायनो गायो गायनानै ओ माइखो हायो ओ नभेम्बर डिसेम्बरसिमहालागै हाजोबो सोरनिबा। सिगांग्रो जाग्रोयो सोरबा उन जायो नाथाय नभेम्बर डिसेम्बरसिम जोबबोैयो आरो गासै माइ फोथाराव माइ दान्नाया ओ लोगोसे बिनि उनाव बे माइख ओ गायनायनि उनाव माखासे गाहाम। अ एसे मा होनो बेखौ नाराफोरखौ एसे सेवनो होनानै सावना होनानै ओ बेयाव हालेवनानै ओ बेसर बेसर सोरबाफोर बेसर गायो सोरबाफोर मैगं थाइगं। माबा खालामो सोरबाफोर थास' गायो। ओ आ सोरा। थ' आलुआि बेफोरफोरखौ गायो आरो जाग्रा मैगं थाइगं जि दं जेरै जोंना लाइ लाफा लाय लाफादो लोगोसे दोन्दिया जि गोबां दं बे फोरखो गायो आरो जोंनि बर'फ्रा औ बेफोर बोथोरजों लोगोसे गासिबो जा ओ बुंनो हाब्ला जोंनि बर'फोरा गाव जानाय ओ जिखु बे फाल दं। बेफोर गासै गावसोरनो दिहुनना लायो। बर'फोरा बर'फ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंनि गासैबो आबादखोनो ओ मावनो रोंगो ओ गोदो गोदायथ' बर' बर' फोरा जों जि आबाद माव माइ जा बेसर जा सबाय जा बेफोरा गावनि न'खराव सोलिनो आन्था जानो आन्थाल'सो माबा खालामोमोन गायोमोन। नाथाय आथिखालाव आथिखालाव फैै फै बेफोरखौ फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो माइ गायनानै माइ फाननायखौ नुनो मोनो जोङो। लोगोसे नों बेसरारि बेसर। फनलाइन नुनो मोनो गोदो गोदायथ'। एसे एनै न'आव जानो आनथाल'सो बेसर फैयोमोन थाव दिहुनोमोन बेसरनिफ्राय आरो मैगं थाइगंफोरखौ गावनि जानो आनथाल' गायोमोन एसे एसे गथा गायोबोन सामब्रांआरि हायजेंआरि हालदै। बेखौ एसे एसे बिबांनि गायोमोन आरो गोदो गोदाय। न'आव जानो आन्था नाथाय आथिखालावथ' गोबां बिबांनि गायो बेफोरखौ। अ गोबां हा हा हु थानायफोरा गोबां गायो नोंगौ। उम ओ नोंथांमोननिथिं गामियाव माबायदि आबाद मावनायफोरा
औ सरासनस्रा जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो आबाद मावनाय जायो जेरै बोथोरनि आबाद बोथोरा आरोना बोथोराव मावो दायोथ' नै दैज्लां बोथोराव जों गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो आरो बिनि उनाव। ओ मैगंफोर दं मैगं थाइगं। जेरै खुमब्रा लाव जोगोनार खांख्रिख'ला। बेफोरबायदिखौ ओ मावनाय जायो आरोना दाबाददि बोथोराव। आरो बेबायदिनो ओ गोजां बोथोराव होनोबा गोजां बोथोरावहा खायफा माखासे सुबुंफोरा बा आबादारिफोरा
औ
ओ जुखामफोरनि आबाद मावो
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो खायफा मैगं थाइगं थायोना गोजां बोथोर फोरनि जेरै। ओ कपि आलु बिलाथि। बेफोरबायदिनि आरोना आरो बानलु थाहैबाय बानलुनि आबाद मावगोन मैगं थाइगंनिखौ आं। नोंथांनि सिगाङाव फोरमायनो सानबाय आरो ना गोजां बोथोरनिखौ आरो बेबायदिनो। सबायाइनि आबाद मावो सबायनि। मावो दालिनिबो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलाव
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ जोगोनारफोरखौ मावो गोजां बोथोराव जायोना जोगोनादा ब'बा ब'बा मालाबा मालाबा जों गोजां बोथोराव जानायखौ नुनो मोनो आरो ना जोगोनारखौ। बबेबा जोलै बिफ्रा जायो खोमा। आरो गोलोम बोथोरावबो जायो मोननै रोखोमनि दंथ' आरो
औ नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव माबाजों आ बेसरफोरखौ फोयो। आरो मै गं गोथां होनदोबाथ' लाइ लाफा फालें बै थाहैबाय आरो बेबायदिनो आरो ओ गोबां मैगं थाइगं दं ओ जायखौ आं एफा गोसोआव गोलैयाखै अ जेरै थारुन थारुन गायो आरो ना नोंथां थारुन गायो आरो दंङ जोंनावहा बै गोदै था-थाया। नोंथाङा मिथिगौ ना गोरैथा। ख जायो। जे जोङो आलु औ गोदै आलु होनना बुङो। खौ बेखौबो गायनायखौ नुनो मोनदों बे फोरखौ एसे एसे न'आव जानो थाखाय मावो सोरबा आरो खायफा फानोबो। बाजारफ्राव फानो आरो। बेबायदिनो नोंथांमोना बै थाखौ जायो नामा बे था सोमलि होनना बुङो जोंनि ओनसोलावहा गोलाव जायो जे औ बे था सोमलि होनना बुंङो बेखौ गोलाव जावना मोनो ओ साजों फुङावहा ओ बेखौ रुनानै। ओ नोंथां ओरैबादि आर ना बेखौ बिगुर खौजिरनांगौ बिगुरफोरखौ बियो। बेखौ जिरनानै मोजां सुनानै ओमफ्राय नोंथाङा बेखौ ओ सारायाव रुजायो बा कुकार प्रेसार कुकारावबो रुजायो आरो ना नाथाय प्रेसार कुकार आव रुुबा मानिया एसे सिटिखौ मोनसे बा मोननैल' गाबहोनांगौ मोनथामसिम गाबो जायो आरो ना ओमफ्राय जुदि नोंथाङा प्रेसार कुकाराव रुवा बा साराय नङाबा जिखुनु गामलाफ्राव रुदुंबा मानिया बेयावहाय नायनो हायो आरो नोंथाङा ओरैनो मोजां जानाय बादि खालामनो थाखाय हालदै। नङा आरो संख्रिखौ होजायो आरो ना। ओमफ्राय बेखौ फुंङावहा मोनफा मोननै लानानै मोजांहै साजों जानो मोजां आरो ब्रेक फास्टावहा बा फुंनि जा जामुं जानायावहाय बेबायदि उम बेफोर बे फोरबादिनो आबादफोर मावनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो औ बोथोरनि लायै बोथोर बेबायदि आरोना नोंथां औ औ
बाखिथ' जोंनिथिंथ' आथि आथिखालाव एसे आबाद मावनाय खम जाबाय औ जोंनियाथ' सोहोर बायदियानो जाबाय जोंनिथिं खाथि खालानि गामिफोराव खाथि खाला गामिफोराव एसे एनै हा दोङो माइखो बांसिन मावनाय नुयो आथिखालाव बे बेसरयारिखौ मावनाय एसे खम बिबांनि नुनो मोनबाय आरो गोदोनि बायदि गामि गफायाव जेसांखिनि दं। गासैखौ मावजोबो गावनि जानो आनथा मैगं थाइगं आंखालानो गैया मेगं। थायगंनि गामि गफानि मैगं थाइगंनि बोथोर दा गोजां बोथोराव जोङो लाफा बेफोर दोन्दिया फालें आरो गथाय माने ओ न'खराव जानो आन्था अ। फोजोबो माने आबाद मावजोबो दा था था सोमलि जा थारुन जा गासिखौबो जाजोबो ओ लाव खुमब्रा बेफोरखोबो। दाब दाबाया दैज्लां बोथोराव लाव खुमब्राफोरखौबो गायो।
नंगौ
ओ नो बिलाहि आलु माने बायना जानो गोनां गासैबो गायजोबो जोंनि बरफ्रा आरो आथिखालावथ जोंनि बर आइजोफोरखौथ आबाद मावनानै मैगं थाइगं हाथायारियाव फाननायखौथ नुनो मोनो
नंगौ नंगौ नोंथां औ जोबोद मोजां मोजां बेफोरो ओ जेरै जों जेब्ला टाउन सोहोरफ्राव थाङोना अब्लानिया जोंनि हारिनि आइजोफोरखौ जों मैगंफोर फाननाय नुयो आरो मोजां औ फोरो मोजां जोब गोबां बेबायदिनो खायफा बा मा माखासे आइजोफोरा नखर सालायबोदों आरो ना आरो टाउन सोहोर बेफोरावहा एसे बेसेनफोरखौबो बुरजा मोनो नालाय आरो खायफा माखासे जोंनि बर आइजोफोरा गावनि नआव बानायनाय बा नआव आबाद मावनाय एसे एनै मैगं थाइगंफोरखौ फानहैयो आरो मोजां बेसेन मोनो ओरैनो मोजां बेबायदिबो जोंनि नखरखौ सालायलांगासिनो बिथां आइजो मोना
औ
औ आद
आ आथि आथिखालावथ आथिखालावथ दा जोंनि सेंग्राफोरखौ एसे बैसो जानाय सुबुं आथिखालावथ बेफार फालांगि खालामनाय नुदों बेफोरनि आबाद मावनानै जेरैबायदि गोबाङानो थालिर गायनानै गोबाङानो कबि आरि फानलु बिलाथि आलु गोबां बिबांनि गायो आरो गायनाय बेफोरखौ फालांगिरि खालामनाय नुनो मोनो आरो आरो गोबां मुलाम्फाबो जायो
औ औ बेबायदिनो गोजां बोथोराव नै गाजरफोरबो गायोना नोंथां ओम गाजर सामब्राम गुफुर गोजा बेफोरखौ गायजायो आरोना जोंनि हाया जोबोद मोजां हास
मोजां गासिबो
औ ओरैनो नोंथाङा एसे एनै गायना होबानो
औ औ हासारबो होनो गोनांथियानो गैया जोंनियाव
औ नंगौ बे अल कबि खौ मिथिया नोंथाङा मिथियोना अल कबि बान्दा कबि बिबारनि फुलकपि आरो ब्रकलिबो फैबायना दाथ'
अ फै फै फै गासैखौबो बरफ्रा गोदो गोदायथ गायामोन आथिखालाव गायनायखाय नुनो
औ आथिखालाव बेफोर मैगंफोरा फैबाय आरोना जोंनियावहाय मोजां बेफोरबायदि गायनानै जिउ खुंबोगासिनो आरो आबादारिफोरा औ बिदिब्ला जोंहा समा जाबाय नामा नोंथां
होमबा जों दोन्थनोसै न नोंथां
दोनथलायनोसै बिदिबा औ दे